औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
औ आं दासान्दि गसायनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दं?
औ नोंथां आंबो मोजाङै दं नोंथां।
औ
नोंथांजों आङो फन नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो ओ बर' सुबुंफोरनि न'खरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ नोंथां ओ जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा ओ थारैनो ओ मोजां मानोना जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ रावज्रोंबो एना एनि गैया रावज्रोंबो ओ नांज्लाया खमज्लाया बेफोरबायदिनो ओ गाजा गोमजायै रायजो जालांगासिनो दं ओ बेफोरखौ आङो नोंथां ओ नोंथांनाव ओ बर' सुबुंफोरनि बा न'खरफोरनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो। जोंना बर'नि सुबुं होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना ओ गोबां नेमखान्थिजों सोलिबोयो।
औ नोंथां।
जों आहाय गोदोनि बर' सुबुं होननो आरो दानि बर' सुबुंनि गेजेराव गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेनिनो आङो ओ गोदो जोंआहाय जोंना बर' न'खराव माबायदिमोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनानै होलां से औ जोंआहाय गोदो आबै आबौ एबा गोदोहाय जोंना ओ गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर'नि न'खराव ओ सान ओ जोंना सिथ्लानिहाय सानजाहाय थायोमोन जोंना बाथौसालि बे बे बा बाथौसालिनि खर'आवहाय थायो जोंना बा माइ बाख्रि बिदिनोहाय ओ माइ बाख्रिनि साहाजाय जोंना थायो इसिं न' इस सिंनि सोनाबाहाय थायो जोंना ओ न'खर हायला उन्दुग्रा ओ खथा बेनिफ्राय जोंहा ओ बेनि सोनाबाहाय थायो जोंना न'खरनि ओ गुबुन सुबुंफोरा थाग्रा न' ओ सिथलानि नानै खोला हाजाय थायो जोंना ग्रोम ग्रोम ओ मोसौ गलि ओ बा बिदिनो जोंना बर'नि न'खराव गोबां दिंखिसालि एबा हिसानसालिफोर खौ जोङो गोरोहाय नुनो मोनोमोन गोबां सुबुंनियाव ओ बिदि ओ नाथाय दानि मुगायाव जोंना ओ नाथाय दानि जुगायाव जोंना बारा बिदि बर' सुबुंफोरनियाव ओ बिदिखौ जोङो नुनो मोनला। गोदो औ गोदोहाय जोंना बर' सुबुंनि ओ नि न' एबा न'खराव जोंना उहाल दिंखिसालि एबा हिसानसालि बिदिनो जोंना जेखाइ खबाइओ गोबां बेसादफोरखौनो जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंना ओ दानि सु ओ दानि बर' न'खराव जोंना बेफोर ओ जेखाइ खबाइ बायदिसिनाखौ जोङो एबा हिसानसालि दिंखिसालि बेफोरखौ जोङो एसे खम बिबांनि नुनो मोननाय ओ जायो।
नंगौ नोंथां
बेनि ओ बेनि जाहोनखौ नोंथाङा आंनो सुंदै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जे दा बुंलांनाय बाथ्राया थारैनो सैथो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनि न'खराव ओ गोदोनि दिन बिदिनो जेखाय खबाय दिखसालि उलार आरो ओ गासैबो खमय मानोना जोङो दानि जुगाव बिदिनो इसानसालियाबो मिसिन मिसिनजों ओमफ्राय आरो लोगोसे ओ जेखाइ खबाइफोरखौबो बारा नुनो मोननाय जाया। बिदिनो ओ सुबुंफोरा बांसिना बायनासो जायो नाफोरखौबो बारा हमनो थांला बांसिनानो बायना जानाय जायो बेनि थाखाय जेखाइ खबाइ खौ बारा सेनफोरखौ बारा नुनो मोननाय जाला
औ नंगौ
ओ आरो लोगोसेनो बेफोर दिंखिफोराबो गासैबो मिसिन मिसिनजों बाहायजानाय जाजोब्बाय। बेखायनो जोङो सुबुं बेफोरबायदि दिेंखि बा बायदिसिना सानसालि खौ जोङो नुनो मोननाय जाला।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां।
औ ओ जोंनाहाय बिदिनो गोबां ओ मुगाजों एबा समजों लोगोसे गोबां ओ सोलायनाय एबा गोदान आदब बाहायनानै जोंना गोबां गोदोनि ओ जेंनि बर'नि न'खराव थानाय गोबां बुस्थुखौनो जोङो खोमाबोनो हमबाय।
औ नोंथां।
ओ बेफोरखौ जोंना ओ दानि मु गायाव जोङो बेफोरखौ जोङो गोदोनिफोरबायदि बोखांफिननाय ओ नांगोन होननानै आङो सानना मोनो जेनेबा जोंहा गोदोहाय ओ फेन बायदिसिना गैयामोन बेनिखायनो जोंहा गिसिब बायदिसिनाजों ओ सोलिना थायोमोन आरो जोंहा ओ फोथार बायदिसिना बिदियाव अखा हायोब्ला जोबोर ओ नाफोरबो मोननाय जायोमोन बेनि थाखायनो जोंना बर'नि न'खराव ओ सेनफोरखौ जोङो नुना नुनो मोनोमोन आरो ओ गासैबो गामिनि गासैबो सुबुङानो जोंना आबाद नि सायाव सो सोनारनानै थायोमोन बेनि थाखायनो जोङो ओ नांगोल जुंगाल बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो बे फोरखौ ओ दानि गोदान मु गाजों एबा मुगाजों ओ गोरोबनानै जोङो बेफोरखौ ओ जोंनि बर'नि न'खराव नुनायखौ जोङो जोबोर ओ खम नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिदिनो गोदोहाय जोंना ओ आइजो माहारिफोराबो ओ गोबां हिसानफोरखौ दानानै गावजों लोगोसे गावनि न'खर एबा गावनि फिसा फिसौफोरखौ ओ राङारि बिथिङावबो जोबोर ओ मदद होफायोमोन हिसान दानानै फाननानै जोंना ओ न'खरनि नांगौ ओ बेसादफोरखौ जोंना बायनानै लाबोनाय जायोमोन। नाथाय जोंहा दानि मुगायाव ओ गांसे ओ गांसे सि खौ दानोनो जोंना सम गैला। बेनि थाखायनो जोंना गासिबो गानना ओ बायनानै गाननाय खौ जोङो नुसै बेनि थाखायनो जोंनि बर' न'नि न'। न'खराव गोबांनियावनो जोङो दा दानि मुगायाव उम जोङो हिसानसालिखौ खम नुयो होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां थारैनो ओ जोंनि बर' अ' न' बर'नि न' न'खराव बेफोर गासैबो खमाय खमायलांनो हमबाय ओ लोगोसेनो जोंनि ओ जा हिसानजों दानाय सि बेफोर सिया ओ बांसिन मोजां। बायनायनिख्रुइ आरो दानि जुगाव ओ बिदिनो गोदान गोदान मडेलनि बा गोदान गोदाननि ओ जेरै पाटनि दख'ना बेफोरबायदि ओंखारनो हमबाय।
औ नंगौ।
बिदिनो आरो ओ बर'नि न'खरफोरा गोदो गोदाय ओ सुबुं गासैबो सुबुंजों ओ अनज्लायनानै मिलायनानै थायोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। बिदिनो गोदोनि दिनाव ओ माइआ बाख्रि बाख्रि थायोमोन नाथाय दानि दिनाव बांसिन माइ बाख्रि थानायखौ खम नुनो मोननाय जाबाय। लोगोसेनो आरो ओ माइफोरखौहाय ओ बांसिन सुबुङानो ओ गायो नाथाय थेवबो एसे खमायलां नोबो हमदों मानोना बेफोरखौ गासैबो सुबङानो दाना बायनाबो जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
जोंनाहाय गोदोहाय साख्रि बाख्रिबो बायदिसिना गैयामोन। बर' सुबुंफोरनियाव गोबाङावनो साख्रि बाख्रिखौ जोङो नुनो मोनामोन बेनि थाखायनो जोंना आबाद मावनानै आबाद ओ बेजोंसो आबादनि सायावसो सोनारनानै जोङो जानांगौमोन बेनि थाखायनो जोंना गासैबो गासैबो सुबुङानो आबादखौ मावथारनांगौ जायोमोन।
नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे जोंना ओ बर' सुबुं होनोब्ला ग्रोम ग्रोम मोखौ फालो बायदि ओ मैसो फालो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि मुगायाव जोंना ओ मोसौखौबो ओ बारा गोबां सुबुंनियावनो नुनो मोनला नुबाबो ओ गामिनि सोरबा न'से ननै बेदि सुबुंनियाव जोङो नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दा समनि आंखाल जानानै फैबाय ओ रांखावरि बिथिं ङायावबो गोबां ओ दानि बर' सुबुङाबो गोबां ओ सा ख्रि बाख्रि मोननो हमबाय बेनिखायनो जोंना बेफोर मोसौफोरखौबो जोंना ओ नायनो एबा ओ हैनो ओ फोथाराव हैनो एबा दोस्लायनो बिदिनो लाना मोना मोना जायोब्ला लाना फैनो जोंना समनि जोबोद आंखालनि थाखाय जोङो बेफोर ओ ओ मोसौ फिसिनाय एबा बोरमा फिसिनाय दाउ हांसो फिसिनाय बेफोरखौ जोङो ओ दोनथ'नो हमबाय आरो खायसे खायसे ओ सुबुंफोरा औ बिदिनोहाय जो औ
नोंथां
औ बिदि बिदिनोहाय जोंहा गोदो ओ बर' न'खर होनोब्ला जोंना ओ खामानि मावनाय दामानि मावनाय बायदिसिनाखौबो जोङो सावरि बादालि जानायखौ जोङो खोनानो मोनदों दानि बायदि जोंना ओ फैसा होनानै मावहोनाय बिदि बिदिखौ जोङो गोदोहाय खम नुनाव नुनो मोनोमोन ओ जाय न'खराव ओ न' बायदिसिना ना बानायनो लागा बे न'खराव गामिनि सानै साथाम ओ सुबुं खौ लिंनानै जोङो ओ बेफोरखौ खामानिखौ मावहोनानै ओ बिदिनो गोदोनि दिनाव ग्रोम ग्रोम दाउ अमा बेफोरखौनो जोंना जाहोनानै ओ बिसोरखौ सामलायनो हायोमोन नाथाय जोंना दानि मुगायाव ओ समजों लोगोसे गोरोबनानै फैबाय फैसा थाखानिबो आंखाल जानानै फैबाय बेनिखायनो जोंना दाना ओ हाजिरा बायदिसिना लानानैसो मावहोनांगौ जानानै फैनायखौ आङो नुनो मोनो। थां
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
औ नोंथां दा जोंना समाबो जाबायमोन
औ नोंथां औ नोंथांजों सावरा औ। नोंथांजों औ नोंथांजोंबो सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों बिदिब्ला नोंथां।
औ गोजोनथों बिदिब्ला नोंथां।
औ
इसोर